हेल' औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ -औ नोंथां खोनादों दे।
औ।
गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो जासिहरबाय।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा?
आं दा हारसिङै जिरायना दं बाहेरायावहाय।
औ औ मोनानि ओंखाम जाखांबाय दा?
औ जाहांबाय नोंथां?
औ मा ओंख्रिजों जाखो? औ- औ जाखांबाय दे जाखांबाय।
जोंहा दिनै ओ खुमब्राजों खुमब्रा गोरलैजों ओमफ्राय दालि ओमफाय ओ आलुजों सवाबिन एवनाय।
औ -औ। अब्ला आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों नोंथाङा जुदि सम दङब्ला एबा फ्रिनो दङब्ला नोंथांजों आं दसे समनि थाखाय एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ अब्ला आङो गुबै जाहोनखौ नोंथांनो फोरमायनोसै
औ
आं नोंथांजों दसे माबा मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ नोंथां।
अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय मागो दमासिखौ माबोरैहाय ओ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ मागो गो दमायसियाव जोङो उम आंनाथ' बारा जाया अब्लाबो आं खिनदों
औ नोंथाङा मोनथि औ औ आं मोनसे खोथा बुंग्रोनि नोंथां नोंथाङा मिथिगौ दा मागो दंमासि सियाव मा मा खालामो जोङो
औ औ मोथिगौ।
औ अब्ला दे एसे जाखिनि मोनथिगौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ औ उम मागोआव जोङो उम भेलागुरबो सावो।
औ
नोंथाङा मिथिगौना भेलागुरखौ?
औ औ मिथिगौ।
औ भेलागुर सावो जोङो फुंनि समाव जोङो दुगैनानै जों भेलागुरखौ सावो।
औ माला मा ब्ला मागो दाननि मा खालारावहाय बेखौ सावनाय जायो बेखौ मिथिगौ ना नोंथाङा?
आं बेखौ मिथिया नोंथां। माबला खालाराव सावो आं औ उम मागोआव जोङो उम बायदि रोखोमनि फिथा सावनाय जायो जेरै एन्थाब फिथा थावनि फिथा ओमफ्राय
उम लावखारनि फिथाबो माबो होनो बेखौ बेनि मुंखौबो आं बारा मिथिया।
औ औ आरो
ओमफाय जोङो हासुङाव सोनानैबो खालामो फिथाखौ।
औ औ औ आरो
ओमफ्राय जोङो उम जोङो बाथौबो गायसनो आरोना मागो दानाव।
अ अ
उ
बेनि उनावहाय
आरो बेनि उनाव जोङो बिदा फंबाय गावनि देरसिन बेफोरखौ जोङो खुलुमो।
औ औ।
औ
आरो हा
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
अ मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बेयो जाहैबाय मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जोङो मा बेवहाय जोङो जोंना खालि जानाय लोंनाय ल' याल' बांसिन सोलियो नङा होमब्ला।
औ औ
औ अब्ला जोङो गिबियावनो मा खालामो नोंथाङा जे बुंलांबाय भेलागुरुबो सावो। भेलागुरुखौ सावनायनि सिगाङावनो जोङो हरावहाय गासिबो खाना जायो नङा होमब्ला नोंथां? सेंग्राफोराबो बा खायफा खायफा लोगोफोरजों सेंग्राफोराबो लोगोफोरजों जाहोयो न'आव बा न' खाथिनि सेरनि अबेबा दुब्लि फोथाराव बा माबेयावबा गोजानावहाय। आरो न'खर खायफा खायफा न'खरावबो जायो बिदिनो खाना जाखांनानै जोङो बेनि अखानायै फुङावनो मा खालामो फेलागुरुखौ सावनाय जायो ना? ना नोंथांमोना खाना जायालासिनो सावो फेलागुरुखौ?
औ जों आंथ' बिदि खाना जाफेराखै आरोोना न'निफ्रायसो
अ अ बिदिनो जोङो नुनो मोनबोदों जेनेबा खाना जाख खांनानै खायफाया बा नारानिनो न' बानायो फेलागुरु इ बिदि बानायालासिनो बिदिनो नारानि न'आव सिङाव बाहाय खाना जाखांनानै बेनि अखानायै फुङावनो रावबो नुयै सायावनो खोमसि खोमसि सिखारनानैहाय बेखौ सावनानै होयो आरोना।
औ औ औ।
आरो खायफाया खायफाया आरो बिदिनो माइहुं बायदि लुनानै फुङावनो सिखारनानै सावनानै होयो गोबां गोबां। ओ डिजाइननि बानायनो हायो बेखौ न' बायदि बानायनो हायो। औ औ बिदिनो जोङो बेनि सिगाङावनो ओ मागो दमासिनि मागोनि से थारिख जानायनि सानसे सिगाङावनो जोङो फिथा सौराय बेफोरखौबो देख जोबनानै लायो। फिथा लारु बानायो औ। बेनि उनावहाय जोङो मागो दान ओ मागो दाननि सेथि खालार खालि जोङो फुङावनो बिदिनो जोंनि थैनानै थांनाय आबै आबौ मोननो थाखायबो जोङो गोथैसो होननानै जायखौ गोथ गोथैसो होननानै बुङो गोथैसो बावनाय। बेखौहाय जोङो बाउग्रोयो आरोना बिसोरखौ गोसोखांनानै।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो गोदोर गिदिरफोरनिफ्राय न'खरनि गिदिरफोरनि फ्राय बा गामिनि गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो। बिदिनो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो अननाय होयो। आरो बेनि उनाव जोङो न'खर न'खर मा खालामो बिदिनो ओ न'आवबो आरो गामियावहाय न'खर न'खर बिदिनो सा फिथा लारु बेफोरबायदि ज' ज' हाबलायनानै जोङो जालायनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो जोंबो गुबुननियाव थाङो आरो जोंनियावबो गुबुनखौ बिदिनो मागोनि मुङाव इसे साहा लोंनो लिंहरनाय जायो आरो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो आरो आरो ओ जोङो मागो होनना बुङोब्लाथ' जोंना जेनेबा जों बेदरजों खानानि खाना जायो नङा होमब्ला? आरो बेयावहाय जोङो मा होनो जौ जौबो बानायनाय जायो।
औ।
जानो थाखाय नोंथाङा मोनथिगौ ना?
औ औ।
औ बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो।
उम।
आरो बिदिनो जोङो ओ मागो मागो दमासियाव बेफोरबायदिनो जोङो मागो दमासिखौहाय जायै लोङैनो ह हगार हरनाय जायो आरो।
आरो जोङो ओम मा होनो ओ बेथ' गोजां बोथोरावसो जायो नालाय बेनिखायनो जोङो इसे बेरायनोबो अं बेनि उनावहाय जेब्ला आ बेरायनो बो ओंखारलाङो आरो खाथियाव जोंहा मेला फुजा बिदि जायो नालाय बेयावबो जोङो नायनो ओंखारलाङो थान्दाब्लाबो। बिदिनो आरो।
औ।
औ। अब्ला नोंथाङा मोनथिगौ नामा भेलागुरखौ माबोरैहाय बानायनाय ज जायो?
औ औ मिथिगौ।
दे अब्ला एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ औ नोंथां उम फार्सथावनो जोङो भेलागुर बानायनो थाखाय ओम औवा दाननानानै लाग्रोयो।
औ।
ओमफाय औवाखौ दानानै जोङो बेखौ गायो आरोना।
औ औ
गायनानै गुबुन गुबुनाथ' बायदि बायदि रोखोमनि भेलागुर बानायो नाथाय आं सिमपोलखौसो बुंदों
औ औ
औ बेेलागुर बानायनो थाखाय जों औवा दननो औवा दाननानै जों औवाखौ गायनानै लाबाय गायनानै ओमफ्राय जोङो ओ बे औवाखौ जोङो गलै गायजोबना लानानै जोङो बेनि सिङाव जोङो ओ जेरै उम नारा माइ हाखांनानै मोननाय जिगाब बेेफोरखौ जोंड़ो जाबो आरो ना औ जाबनानै जोङो गासो गासो जाबलाङो आरोोना
आं जे आं जेरै बानायनो मोनदों आं बेखौसो फोरमायदों
औ
औ बिदि बानायनानै जों बेनि उनावहाय जोङो ओ गोजौयै बेखौ जोङो जाबै जाबै गोजौ खालामो
औ
खालामनानै ओमफाय जोङो सायाव ओ दिरुंजोंहाय खाबाय
औ
खानानै जोङो उम मागोआव जोङो बेखौ सावबाय आरोना
औ औ
फुंनि समाव दुगैनानै
औ औ भेलागुरुखौ मानो सावनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा
नोंथाङा फोरमायना होदो मानि थाखाय सावनाय जायो
अ बेखौथ आंबो मिथिया बेनि थाखायनो आङो नोंथांनावसो सोंदोंमोन नाथाय दिनै जोंहा समाबो जानानै फैबाय बेनिखायनो नों दिनैनि सावरायनायखौ बे बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
औ दे अब्ला नोंथांजों उम दसे समनि थाखायब्लाबो सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम साबायखर
औ
औ दे बिदिब्ला
औ गोजोन्थों